अ नोंथां दायो मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो माने फ्रिस दं आरोना ओरैनो दसे सम। दङ लामायाव ओरैनो बेरायफैदों आरो
अ नोंथाङा जाखांबायमोन नामा ओमफ्राय
औ जानानै दसे सम ओरैनो लामायाव ओंखारबोदो आं
अ नोंथाङा माने बिदि आरोना नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं म मोनसे पिक लाना फैदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनब्ला होननानै
औ औ नोंथाङाबा दा जेनेबा मा टपिक बा मा खोथा रायज्लायनो सानदों एसे फोरमायजागोन नोंथां
अ माने टपिकानो जाहैबाय मानोना नोंथां जेनेबा जोंहा गोदोनि जुगनि फ्राय लानानै जोंहा दानि जुगसिम गोबां सोलायबोनो हम
औ औ
बेफार फोरखौ आं माने सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो सावरायलायनो होननानै
औ औ औ
दा बे खोथायावहाय नोंथाङा फोरमायग्रोनो सानखो ना आंखौ एसे फोरमायहोग्रोनो सानखो दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
दा आंथ एसे गोदोनि बाथ्राफोरखौ जेनेबा बावबायबा मि थिसनो हायाखै दा नोंथाङा एसे बुजायग्रोबा आ मोजां जागोन आरो आंबो माने नोंनि बुंनायफोरखौ बा गोदो गोदायनि बुंनायखौ मिथिगोन होमबा बुंनाय बाथ्राखौ बुंबा जेनेबा आंबो गोसोआव फैबा आंनिखौ एसे उनाव नों नोंथाङा खिथाग्रोदो आं उनाव खिथानोसै औ औ औ नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम खोमा दां मोजां खोनाफैयाखै आंनाव एसे थावार गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा
औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां नामा
औ औ दासो खोनादों औ
उम औ नोंथां आं दायो बुंनो सानो जोंहा गोदो लानानै दोन